हेल' नोंथां खोनादोना?
हेल' नोंथां । औ औ खोनादों खोनादों औ खोनाबाय
नोंजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ औ जागोन
औ ओ खोनादों नोंथां ।
औ औ खोनादों
औ ओ बिदिबा नोंथांनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ एबा माइ आबादनि अनगायै जा उफेरा आबाद बेखौ माबोरै मावो एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां
औ औ फोरमायनो हागोन गिबियाव जोंहा माइ आबादखौनो लाग्रोसै दायो दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंहा माइ आबादानो दैज्लांनि गिबि मावग्रोनाय आबाद ओ दैज्लांआवहाय माइखौनो जोंनिआवहाय मावोआनो माइनि अनगायै उफेरा आबाद दैज्लांआव मावनाय नुनो मोना ओ माइआनो दैज्लांनि गिबि आबाद होना बुङो जोंनियावहाय दा माइखौ माबोरैहाय गायो होना बुङोब्ला गिबियाव जोंहा माइज्लि माइ जायनाखि फोनो दोननाय माइ खोथिया फोनो दोननाय माइ जायखौ माइ माइज्लि होनना बुङो बे माइज्लिखौ जोंहा गिबिआव फोग्रोना लायो फोनायनि उनावहाय ओ जायनाखि माइ खोथिया जायखौ खोथिया बुङो माइ फोखांनायनि उनावहाइ
बियो देरनानै जेब्लानाखि गायजानाय जायो अब्ला खारायना लाग्रोयो जायखौ गिबि खेबा हालौवनाय कारायनाय होनना बुङो
औ
बेखौ खारायना लानायनि उनावहाय खेबथाम थामथि खेबसिम जों दुब्लिखौ हालौवो
ओ थामथि थामथि खेबाव जों खोथियाखौहाय गायहैयो दा थामथि खेब गायनाय ओ हालौवनायनि उनावहाय जोंहा खोथियाखौ जयै फुयो फुनायनि उनावहाय जयैनो गायो ओ माइखौहाय गाय खांनायनि उनावहाय जोंहा बिदिनो दै जायनाखि दैआनो माइ गायनायनि दुब्लिनि गुबै राहा लामा आरो गुबै नांगौ नांगौ बेसाद बुङोब्ला दैआनो दा गायखांनायनि उनावहाय जोंहा दै खौ गोबोनै गोबाङैनो जोथोन लानो गोनां जायो
औ
गाइखनायनि उनाव ओ माइ जोंनियावहाय दुब्लियाव जायनाखि हाग्रा जायैनि थाखाय आरो माइआ ओ फिथाइ हरजासिम समावहाय थिग थाग थानायनि थाखाय जोंहा दैनि राहा लामाखौ मोजाङै जगायना होनाय जायो। दा दै जगायनायावहाय जोंहा बिदिनो दंग' जायनाखि हाजोनिफ्राय दै बोहैबोयो बेनिफ्राय दंग' जमा जाफैयो बे दंग'निफ्राय जोंनि माइ दुब ब्लियावहाय दानस्लायना हरो बिनि उनाव जोंहा माइखौहाय थाम थाम बा ब्रै दाननि उनाव जों बे माइखौहाय हानाय जायो हानानै मारा होयो।
जायनाखि
मारा होथो होनना बुङो जायखौनाखि। बे-बे समाव बे मोसों मेसें बोथोराव जोंहा बे माइखौ माइ मारा होनानैहाय जोंनि जायनाखि सानजा फारसे जे न' थायो बाख्रि होन ना बुङो जायखौ
बे बाख्रियाव जोंहा सोना दोनो गिबियाव जों बाख्रियाव सोनायनि सिगाङावहाय जोङो माइ खौहाय सौना लाग्रोयो उवालाव सौनानैहाय जोंनियाव ओंखाम गोरलै होनना बुङो जाय खौनाखि जोंहा मोदाय दावदैनो बावउनानैहाय बे मोदोम मोस मा-मा-माइखौ माइरंखौ खौ संनानै जानाय जायो आरोखि ना जायखौनाखि ओंखाम गोरलै होनना बुङो जोंनियावहाय माइ गोरलै होनना बु जाखांनायनि उनावहाय नांगौखिनि माइखौहाय उवालाव सौना लानानै ओ फैबाय थानाय समनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जानो थाखाय जोंहा बा ख्रियाव सोना दोननाय जायो आरोखि ना। बिनि उनावहाय बाख्रियाव सोनानै दोननायनि उनावहाय जायनाखि खि थाबावनाय माइ बिसोरखौहाय हायै हायै बिदिनो मारा होनानै थाबावनाय माइखौ बाख्रियाव सोनो ना दोनो ओ बाख्रियाव जेनाखि मारा होनाय जायो बे समावहाय जोंहा मेसें बोथोर गोलैयो आरोखि ना। बे मोसें बोथोरावहाय गिबियावहाय जोंहा आबाद मावबाव आबाद मावबावनाय जायो ओ सुखान आबाद होन्ना बुङो जायखौनाखि मेसें बोथोराव। ओ सुखान आबाद होनोब्ला जोंहा जुखाम, फाथो थो आलुफोर बायदि बायदि दि आबादफोरखौ जोंहा सुखान आबादाव गोरान आबादाव मावनाय जायो आरोखि ना। जायनाखि आरो सबाइ बायदि बायदि मैगं थाबावबाय बायदि बायदि आबाद थाबावबाय आरोखि सुखान आबादाव बेनिफ्राय जानाय इनियावहाय मुला मैद्रु लाफा बायदि बायदिया आबाद थाबावो आरोखि ना ओ नोंथांमोननियाव हाय सुखान आबादखौ मावनाय नुनो मोनोना मोना?
औ नोंथां जै ओनसोलावबो ओ जेरैहाय उफेरा आबादखौ नोंथाङा फोरमाय मायनाय बायदिनो समजों लोगोसे गोरोबनानै दा जिहेथुके ओ दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो ओ जेरैबायदिहाय जिंखा दि लेस्रा फाथो बायदिसिना आबादखौ मावो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदिहाय ओ बागान एबा बिदि बायदिसिनाखौ खालामा ओ फालांगि खालामनो थाखाय बांसिनानो मावो एबा बांसिनानो न'खराव जानो थाखायबो मावो दा ओ बेफोरनि आबादनिफाय ओ जोंना बायदिसिना राङारि आंखाल जानायफोरखौ सुफुंनो हायो लोगोसे जोङो न'आवबो जानो थाखाय ओ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अफेरा आबाद मावनायाव बायदिसिना ओ रां आरि आंखालनि थाखाय मावनाय जायो ना न'खराव बाहायनो थाखाय एबा जानो थाखाय मावनाय जायो नोंथां?
जोंनियावहाय आबादारिफोरा बुंनो थाङोब्ला राङारि आंखालनि थाखायनो आबादखौ खौहाय मावनाय जायो।
औ
न'खराव बायनो थाखाय मावनाय आबादफोरा सुखान आबादावनो बाहायनाय जायो जायनाखि जोंहा मु मुला मैद्रु लाफा आरिफोरखौ न'खरावनो जानो थाखाय बाहायनाय जायो। आ आथिखालाव लाव बाजाराव बायना जायोब्ला बिराद मानि गोबाङैनो रासायनारि हासार जेरै इउरिया एम पि पटास बायदि बायदि हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जाय हासारा जोंनि देहानि सरासनस्रायै जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा बेफोरनि थाखाय जोंहा न'खरावनो न'आवनो जायनाखि आबाद मुला मैद्रु बेफोरबायदि बायदि आबादखौ न'आव जानो थाखाय फोनाय जायो बिनि निफ्राय रांखान्थियावहाय बुङोब्ला फै रां खामायनो होनना बुङोब्ला जोंनियावहाय बिदिनो जुखाम सबाय बेसर थर बेनिफ्राय फाथो बायदि बायदि आबादखौ जोंहा रांखान्थियावहाय रां खामनो थाखाय मावनाय जायो बेनिफ्राय जुखाम आबाद होनना बुङो जोंनियाव जुखाम आरो सबाय बे मोननै आबादखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो जोंनियाव जुखाम आबादखौ आबादारिफोरा फ्रायानो मावजोबो खारन जुखाम आबादा रांखान्थि बिथिङाव गोबां हाइ आरोखि ना?
बेनिफ्राय जायनाखि कि सबाइ आबाद होनना बुङो सबाइ आबादखौ मिथिगौना नोंथां?
औ नोंथां मिथिगो दे।
औ सबाइ आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा सबायखौहाय फोनायनि उनावहाय जायनाखि सबायावहाय मोननै मोननै हाय जोङो लाब मोननो आरोखि ना मोनसेयावहाय सबबायनि जायनाखि फिथाइ जेब्लानखि सबायखौ फोनानै नैहाय ब्रै दाननि उनावहाय जोंहा सबाइखौ फुनाय जायो सबाइआ जेब्ला मोनो अब्ला जों साबाइखौ फुयो। फुनायनि उनावहाय जोङो मोसौ बा ट्रेक्टरजों जों मारा होनाय जायो। मारा होनायनि उनावहाय जों सबाइ सबाइ जायनाखि फिथाइ बे फिथाइखौ न'आव ओंख्रिबो जयो फाननो रांखान्थि बिथिङाव जोंहा बाजारावहाय हाथाइ आरियाव फाननायबो नुनो मोनो जायनाखि गोबां बिबां रां खामायनो हायो। फानोब्ला बिनि उनाव जोंहा जायनाखि सबायनि बिफां मारा होखांनानै जायखौहाय साबा होनना बुङो जोंनियाव आलादायै गयो बेयो मा मारा होनायनि उनाव आलादायैहाय फैयो बे साबाखौहाय जोङो अरजों सावोब्ला खारदै महरै बाहायनाय जायो आरोखि ना? जायखौनाखि जोंनाव खारदै होनना बुङो बे खारदैखौहाय जोंहा बे गावनिनो जेनाखि सबाय बे सबायखौ जोंहा न'आवहाय ओंख्रि जायोब्ला बे सबाइ ओंख्रियावनो बे खारदैखौ होनो गोनां जायो बेनिफ्राय जोंहा अनला ओंख्रि नारजि नारजि ओंख्रि बिदिनो बायदि बायदि खारै खारदै हो जायो आरोखि ना दा नोंथांमोननाव बे खारदैखौ बाहायनाय जायोना जाया?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बाहायनाय जायो अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरैहाय सबाइ आबादनि सायाव बिदि खारदै बानायनाय होनदों जोंनि ओनसोलावहाय ओ थालिर फसलानि जा खारदै बानायो नोंथाङा सिनायगौ जानांगौ बिनि अनगायै जा बेसरखौ जोङो बेसर बेगरखौ एबा फिथाइखौ मोनखां उनाव जा थालाङो बेजोंबो जोंना खारखौ बाहायनाय जायो नोंथां बिनि अनायैबो आ मैथ्रुनि बिफां दफां दङ बेजोंबो जोङो मोननो हायो एबा बेजोंबो बानायो आरो नोंथां नाथायथ' दानि समाव खारै बिदि ओ माने मिथिंगानिफ्राय मोननायनि जेरैहाय ओ खारैखौ बायनानैबो मोनो नाथाय बे बेफोरो अरिजिनेल खारै होननानै बाहायजाया आरो दा जेरैहाय सौदा बायदिसिनाया बेफोरखौबो ओ जा अब्लाबो जोङो मिथिंगानिफ्राय बानायनाय बिदि बायदिसिना मोजां एबा जाबोला जेबो खहा जाया आरो नोंथां औ
बेनिफ्राय नोंथांमोननावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेखौ फं फंनैसो बुंना होनो हागोन ना?
औ नोंथां दा माइ आबादखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदोनि समनिफ्रायनो जेरैबायदि हाय ओ गोदोनि समावथ' बांसिनानो दानि समाव जेरैबायदि बायदि बायदिसिना ओम मुलाम्फानि थाखाय एबा ओ फिथाइखौ मोजां मोननो थाखायथ' आ माने बायदिसिना मुं लानानै दहुनदों नङा होमबा नोंथां नाथाय गोदोनि स मावहाय जेरैहाय ओ जोसा माइब्रा माइसा बायदि बिदिखौ सो बांसिन मावनाय जायोमोन नाथाय दानि समाव ओ सोरखारा बायदिसिना आनजाद लानानै बायदिसिना मुंनि माइ आबाद मावदों जेरैबायदिहाय मुं लायोब्ला रनजित रंगबन्धु अन्जना रन्जना बायदिसिनाखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय नोंथाङा सोंनाय बायदि माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मा बोरै मावो होनोब्ला जोंना दा बांसिनानो हाथाय बाजारनिफ्राय माइग्लि बायनानै मोन पेकेट बायदिसिनायाव ओ लोगोसेनो जोंना न वबो मोजां बिधान बासिना लानानै थांनाय बोसोरनिखोनो लाखिना दोननानै जोङो खोथिया फोनायनि गिबि सानाव जोङो ओ खाननै एबा खानथाम सानावनो जोङो बे माइग्लिखौ ओ दैखर एबा दंग' बायदि सिनायाव सोमनानै दोनो आरो ओ बे नि उनाव बेखौ सोमनानै जोङो सानथाम एबा सानब्रैनि उनाव बोखोनानै बे खौहाय ओ लाइ बिलाइ एबा फाथोनि बस टा दाबायदियाव ओ जोङो खोबनानै दोनो आरो बोखारनानै बिनि न'खानायै जा सानखालि खोथियाखौ फोगोन बे सानखालि जोङो दुब्लिखौ हालजों एबा टेक्टर बायदिसिना जों हयना लानायनि उनाव बेवहाय हाखार बायदिसिना बाहायनानै खोथिया खौ थाखाय जों बेवहाय आखायाव आखाइ मुथायाव लानानै ओ खिरखायाव लानानै बिदिहाय सारो आरो नोंथां बिनि उनाव ओ जेब्ला खोथिया मा देरो होनोब्ला खोथिया देरनाय लावनायाव ओ मास मोनसेखौनो नांगौ आरो आं मि थिनायाव एबा जोंनि ओन सोलाव आं नुनायाव आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां हा
औ औ औ औ दे अब्ला नोंथां टाइमा बो जाबाय माब्लाबा लायरायफिननोसै नामा
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों